औ नोंथां खोनादों?
अ खुलुमबाय नोंथां थाबाय गिबियावनो।
ओ नोंथांनिसिमबो सानजुफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासि जासिहरनाय जाबाय।
ओमफ्राय नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा लानानैसो नोंथांजों नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां? औ नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनाय होननानै ओ बे खोथायानो जाहैबाय दि जोंनि आबहावाया सानफा एफा जोंहा गाज्रिनि सायाव गाज्रिसिन जाबोनायखौ नुनो मोनगा सिनो थिग बेबायदिनो औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ।
दे अब्ला फोरमायथिलाय
आथिखालनि मुगायावथ बिराद गाज्रि जालांनो हमबाय नोंथां। दा जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय जोंनि आबहावा ओ गाज्रि जानाय एबा आहावा गेब्रेंनाय होनना बुङो जों आबहावा गेब्रेंनाय होनना बुङोबा जोङो गोबां बिथिङाव जोङो गेब्रेङो जेरैहाय जोंना आबहावाया मोनफ्रोम ओ जिबारि जिबारि नङनि गुदि मुवाफोरनि जा जथाइ जोंनाव बाहाय मेर्ला माखासे थादेरसा फाहाम थायो जेरैहाय हा थायो, बार थायो, दै थायो बैफोर बाय बिफां लाइफां थायो बैफोरनि जोहै मा होनदों? मोनफा मोनफा आल दायै मा जानानै गेब्रेंनानै जोंनिया मा आहावाया गब्रेंनाय जायो‌ जेरैहाय जों हमना लादो दै गेब्रेंनायखौ लायोबा दै गेब्रेंनाय होनोबा जोंना मा दैया जोंनि बाहायजाथावनिफ्राय गाज्रि एबा बाहायजाथावै महरसिम सोलायनाय बैखौनो जोङो मा बुङो दै गेब्रेंनाय बुंनाय जायो दैया जोंना गोबां रोखोमै गेब्रेंनो हायो।
जेरै
दैयाव माखासे गोथै जिब जुनारफोरखौ जोङो बुथारनानै बा थैनायखौ जोङो मा खालामो ओ गाज्रिखौ जोङो मा खालामो दैयाव गारहरो‌ बै दैयाव गारहरनाय जिब जुनारा जोंना सेवनानै मा होनो दैखौ गे हरनाय खालामो। थिग बेबायदिनो जोंना मा होनदों माखासे
ओ गाज्रि
मुवा बेसाद जाबोरफोरखौ जोङो मा प्लास्टिक फानला जोङो जायखिजाया ओ सेवनो रोङै बुस्थु खौ एबा जायखि जाया मुवा बेसाद जोङो मा दैयाव गारहरो दैयाव गारहरनाय जाउनाव जोंहा मा जायो दै दैया बाहाय जाथाव जाया‌ जोंनिया मा गाज्रि जायो बेखौनो जो दैे गेब्रेंनाय बुङो। थिग बेबायदिनो ना मा होनदों जोङो माखासे रासायनारि मुवाफोरखौ जोङो हाफोराव बाहायोबा रासायनारि ओ जेरै- हासारफोरखौ जोङो हाफोराव जोङो एम्फौ एनला थैनाय एबा जोङो मा होनो हाग्रा थैनाय मुलिफोरखौ जों ओ हायाव बाहायोबा बै हायाव बाहायनाय बाहाय जानाय बिस गोनां ओ मुवाफोरा जोंना जेब्ला अखानि दैजों सुस्रालांजायो अब्ला बियो मा होनो जोंनि दैमा दैसाफोराव जोंना बोहैलाङो दैमा दैसा फोराव ज' जाहैयोबा जोंना बै दैया मा जायो बिस गोनां जायो। होमबा बिस गोनां जायो दै जोंना मा जायो दैया गाज्रि जानानै जोङो गेब्रेंनाय जायो होमबा जोंना दैया मा जायो बाहायजाथावै जायो‌ थिग बेबायदिनो जोंना मा जायो जोंनि ओ हमना लाबाय जोङो दैयाव माखासे ना थैग्रा मुलि जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो स्र सुस्र्रा हरनाय मुलि बिस गोनां मुवाखौ जों सुस्रा हरनाय प्लास्टिक फारलाखौ जों गारहरनाय। बैफोरनि थाखाय जोंनो हाया गेब्रेंनाय जालाङो। थिग बेबायदिनो जोंना मा होनदों हा गेब्रेंनाय जोङो हा गेब्रेंनाय एबा हाया जोंनि बाहाय जाथावनिफ्राय गाज्रिसिनि जानाय बेफोरखौ जोङो मा हा गेब्रेंनाय होनो। हाया जोंना गोबां रोखोमै गेब्रेंनो हायो जेरैहाय जोंना मा होनदों जोंनियाव मा हायाव जोङो जानला मोनला मेथाइ फेकेट जाबाय जों मेथाइ फेकेट जेरैहाय जोङो सेवनो रोङै प्लास्टिक। जोङो प्लास्टिकखौ मा होनदों प्लास्टिकखौ जोङो जानला मानला जाखांनानै लोंखांनानै जोङो बाहायखांनानै जोङो हा याव गारना दोनो। अब्लाबा बै हायाव जोंना हायाव गारनानै दोनोबा बै हायाव गारज'नाय प्लास्टिकफोरा जोंना मा होनदों बाहाय थानाय जिबियारिफोर जेरै खानस्रि-खानला जेनबा बेक्टेरिया टेक्टेरिया जों जोङो फेसेव जानो हाया। बै जिनिसा जोंना हायाव सेङाव थाङा। बेयो बोसोर बोसोर नैजि, थामजि, ब्रैजि, बाजि, बोसोर जौसे बोसोर सोरहा लागै बेयो जोंनि हायावनो हाबानानै थांबाय थायो। अब्ला जोंना बै हाया मा जायो मोनसे मा जायो गेब्रेंनाय जायो। जोंना बाहाय जाथाव जाया, जोंना होनबा बैफोरखौ जों मा खालामबावनो नांगोन जोंङो प्लास्टिक फाला जोङो ओ प्लास्टिक नि मुवाफोरखौ जोङो फसेवनो रोङै बुस्थुफोरखौ जोङो मा खालामनांगोन जोङो ओ रिसयक बायनानै जोङो मा बाहायनाय बाहायफिनजाथाव खालामनानै जों बाहायनांगोन जों हाफोराव गारनो मोननाय नङा जोङो बैफोरखौ खालामनानै जोङो मा हा गवेनायखौ होबथानो हायो जोङो थिग बेबायदिनो जोङो हायाव माखासे रासायनारि मुवाफोर जों बाहायो जेरैहाय एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर जों बायदि बायदि फसल एबा आबाद मावोबा जोङो एम्फौफोरखौै निफ्राय रैखा होनो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादखौ जोङो बाहायो जेरैहाय जों रासायनारिक मखौ बा बाहायो जों हायाव बाहायो जायनि गेजेरजों जोङो इउरिया-थिउरिया बाहायो जायनि गेजेरजों जों इउरिया-थिउरिया बाहायनायनि थाखाय जोंनि हाया मा होनदो दों सिगांनिफ्राय उन समाव बाहायनो थाखाय जोंनिया मा जालांनो हाया ओ हासारफोरा जोंना मा जालाङो थैलाङो बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो हाफोराव जोङो रासायनारि हासार बाहायनो नाङा जों रायनारि हासा बाहायनाय अगाय जों मा खालामनांगोन गोबोरखि हासार एबा जोङो मा खालामनांगोन फिसिजानाय हासार जोङो खानस्रि हासारफोरखौ बाहायनांगोन जोङो मैगं थाइग एबा बिफांफोरनि बिलाइ थलाइफोरनिफ्राय सेवनाय हासारखौसो बायनांगोन जोङो रासायनारि हासारफोरखौखौ बायनो ना ङा मोननाय नङा जोंङो रासायनिक हासारफोर बाहायो एबा बिस गोनां रासायनिक हासार एबा जोङो बेफोराव मुलि-थुलि जों हाफोराव बाहायोब जों हाया माजालाङो सि जोंनि जेसेबां हासार मानसि दंमोन बैफोरनि जोंनि हासारखौ जोङो हायाव थानाय जोंनि जिबारि मुवाफोरखौ गैया फोथैयो बेनि थाखाय जोंनि हाया मा जाङो गेबें जलाङ बा हाया थैलाङो जायनि जाहोनाव जोंनि मा जालाङो। हाया सिगांनि बाहायजाथावनिफ्राय उन समाव बाहायजाथावै जालाङो थिग बेबायदिनो जोंना बार गेब्रेंनायखौ लायोबा जोंना बारा जोंना गोबां बिथिंनि जोंना गेबेङो जोङो जोंनि थांना थानायाव जोंनि बा-बाराबो मोनसे एंगारहायै बाहागो जोंना जों हां लानो थाखाय जों मा बाहायो कार्बनडाय अक्साइड अक्साइद बाहायो ओ सरि ओ अक्सिजेन गेसखौ बाहायो जोङो कार्बण-डाइ अक्साइड गेसखौ जोङो मा होनदों आथिालाव जो बिफां लाइ फाङा जोंना गोमांबाय जोंनि बिफां-लाइफां गयैनि थाखाय जों मा होनदों अक्सिजेननि बिबाङाबो खमायलांबाय जोङो मानो होनबा बिफां-लाइफाङासो जोंना मा सोरां बिजिरख' दानाय आदबजों जोंना मा खालामो जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय खनाय हसखौ बिफां लाइफाङा बुथुमनानै जोंनि हानायनि थाखाय मा हर अक्सिज गेस हगारो जायनि थाखाय जोंनि जे दा हालाव जोंना बिफां लाइफां खमायलांबाय
जोंनि मानसिफोरा मा बाहायो जोंनि बांबाय जोंनि ककारानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जोंनि गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै दै बैफोरनि थाखाय जोंनि बारा मा जाखो जोंनि हांला थावै एबा जोंनि बारा जोबोर गाज्रि मान गोहोम खोखैबाय आरोना जायनि जाहोनाव जोंनि हां लानायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि बेरामा जायो ओ जायनि गेजेरजों जोंनाव मा होनदों सानफ्रोमबो मोनफा मोनफा गोदान गोदान बेरामफोर फैबाय थायो दा बैफोरनि थाखाय जों मा खालामनांगोन गिबियाव जोङो मा खालामनांगोन जोंनि जे बिफां लाइफां गायनाय बेखौ जोङो जों साफ्रोमबो मा खालामनांगोन बिफां लाइफांखौ दामफायनायखौ होबथानांगोन जोङो माखासे सरकारि आफादफोरनि अनगायैबो जों गामि ओनसोल जोंनि ओनसोल जोंनि ओनसोलारि जोंनि हादोरसाया जोंनि हादोरारि जोंनि मुलुगारि सुबुंफोरा मा खौसे जानानै जोङो मा बिफां लाइफां दानफायनायखौ खमायनांगोन थिग
खमाय ओ बैफोरखौ खमायबासो जों मा खालामनो हागोन आबहावानि गेबेनायखौबो मा खालामनो हागोन एसेबाबो
दा नोंथाङाबो माखासे जे जोंनि आबहावा एबा जोंनि दा सोलि गिदिंथाइ बेफोराव जोंना गोबां गोबां गोहोम बेथ नोंथां बेमार आजारा बारलांनो हमबायना नोंथां दा नोंथाङा बैफोर आबहावानि बावैनो नोंथाङाबो फंनैसो बाथ्राफोरखौ आंनि सिगाङावबा ओ आंजों एसे रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा जे जे सिगाङाव बुंलांबाय आबहावानि बागै जे आबहावा गुबुंनाय एबा दै गुबुंनाय बायदिसिनाखौ बुंनायनि सोमोन्दै थिग बेबायदिनो आं बुंनो हायो आरो ना नोंथाङा बेखौ जोङ माबोरै रैखा खालामनांगोन होनोबा जों बिनि गुदि हाबाफारियानो जोंहा मा खालामनांगोन बिफां लाइफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
जो बांसिनै गुबुङै खालाम होनोब्ला मा होनो बुहुमाव बा मुलुगाव थांना थानाय जिब जिबिनि बिथोरावनो जोंहा सुबुं माहारियानो बांसिन आबहावाखौ गाज्रि खालामदों बा गोहोम खोख्लैदों आरो आबहावाखौ बांसिनहाय बुंनो थाङोब्ला बेफोरो माबोरै होनोब्ला जों गिबियावनो बुंनो हागोन सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायाबो जोंनि आबहावायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो बिदिनो दारिमिन बायदिसिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा बेनिफ्राय ओंखारबोनाय दै बेफोरखौ जोङो दैफोरखौहाय जोङो दैमा दैसाफोराव गारहरनाय जायो बेफोर दैमा दैसायाव गोल्लैनानै माखासे बेजों फैफानाय माखासे ओ केमिकेल केल बुस्थुफोर बेफोरो जोंहा दैमा दैसायाव गोग्लैनाय दैमा दैसायाव थाग्रा जि जिबि जेरै ना खांख्राइ बायदिसिनाखौ माने बुथारनोबा फोजोबस्रांनो हमनायनि लामायाव दङ आरो नोंथां
बुंनो थाङोब्ला जोंहा दारिमिन बायदिसिनायाव गोबां बिबांनि मुवा बेसाद दिहु नि जाउनाव जोंहा आबहावाया गाज्रि जादों बा बेफोरो जोंना सुबुं अनजिमाया बांनायनि सायाव बांबोगासिनो नालाय बेफोरखौ दिहुनथ जोंहा बांदों बेनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोबा गारि मथर गारि मथरनि होंगो दोंगो बा दावराव दावसि बेफोरजोंबो जोंहा आबहावाया गुबुंले जादों आरो गारि मथरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'खरसेयावनो गंनै गंथाम गारि थायो नाथाय बेफोर गारिया जोंनि थाखाय एसेबां गोनांथि नंगौ होननानै आं साना ओ बिनि सोलाय जोङो मा गंसेफोरल' गारि लायोब्ला मोजां जायो आरो जोंहा मा गारि मटर सालायनोब्ला जोंहाथ' डिजेल पेट्रलनि गोनांथि जाथारो दिडिजेल पेट्रलखौ जोङो बाहायाबालानो बा डिजेल पेट्रलखौ बाहायबा जोंहा मा जायो होन्दों ओ गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैया जल थला खालामनानै उखुन्दै ओंखारो आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ होबथानो थाखाय मोनसे राहा लानो हायो जेरैहाय जोङो मोब्लिब गोहोजों खारनाय माखासे गारिफोरखौ जोङो बाहायनो नांगौ जाहाथे आबहावाया मोजाङै थायो आरो बिदिनो माखासे मिथिंगायारि गेसफोरजों खारनाय सि एनजिन जों खारनाय बासफोर गारिफोर बेफोरखौ जोङो बाहायनो नांगौ आरो नोंथां ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबाद फोथारावबो एम्फौ फोथैग्रा मुलि रासायनारि हासार हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेखौ गोबां बिबांनि होनायाव जोंहा हा गुबुंनाय बा दै गुबुंनाय आरो जोंनि आबहावा गुबुंनायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो नंगौ नोंथाङा बेफोर मुलिखौ होयो खम समनिआवनो नोंथाङा मोजां आबादफोरखौ मोननो हागौ नाथाय बैफोर आबादनि फिथाइखौ जायोब्लाबो नोंथांनि देहायाव माखासे बेराम आजारफोरा जानो हागौ आरो नाथाय आरो इयुनाव बैफोर हाफोरावहाय बे हानि फिथाइ होनो हानाय बा मोजां आबाद होनो हानाय गोहोआ थानाय नङा जायनि जाउनाव जोंहा ओ हायाबो गेबेङोब्ला जोंहा आबादानो जानाय नङा आरो इयुनाव थिग बेबायदिनो आङो बुंनो सानदोंदि जोंहा ओ बेफोरखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ जोङो खौसेयै सांग्रांथि मेल लानानै रायजो राजाफोरखौ गामि गामिफोराव थांनानै बा समाजफोराव थांनानै जोङो बेफोरखौ फोसावहैनांगोन दि जों आबहावाखौ माबोरै संरैखा खालामनो हायो आबहावाखौ माबोरै गाज्रि खालामलांगासिनो बेखौ जोङो बुजायनानै होनांगोन बे गाज्रि जानायनिफ्राय जोङो माबोरै बार गनो हायो बुंनो थांबावनो हायोदि जोंहा प्लास्टिक बे प्लास्टिकफोरा जोंहा गोबां बिबांनि जोंनि आबहावा गाज्रि खालामगासिनो दं मारै होनना बुङोब्ला जुदि नोंथाङा हमना ला मोनसे प्लास्टिकखौ मोनसे जायगायावहाय गारनानै दोनबाय बे जायगायावहाय जेबो बिफां बा हाग्राफ्रानो रुज'नाय नङा मानो होनोबा बे प्लास्टिकखौ सोरखिनो हानाय रावबो बिफाङानो गुन गैया। नानै जोङो बुंनो हायो बा आरो नुबोदोंबो थि बेबायदिनो जोङो प्लास्तिकखौ बा जेरै मेरै गारा लाबानो जोङो प्लास्टिक मोनसे जायगायाव जमा गारनानैखौ सावनांगौ। बे प्लास्टिकआ सावबाबो जोंहा मोनसे गेस ओंखारो जायखौ क्लरफ्लराइड कार्बन ना मा होनगोन नोंथां बेजों जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो आरो माने प्लास्टिका जोंनि थाखाय ओरैबा दि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेखौ जोङो बुंनो हायो। जेरैहाय जों हाथाय बाजाराव थाङोब्ला मोननै मोनथाम मुवा बायोब्ला मोन मोनसे मोनसे मुवानि थाखाय जोङो गांफा गांफा प्लास्टिकफोर लाबोयोबा दखाननिफोरा जोंनो हरो थिग बेबायदिखौ जोङो बाहायाबालानो लेखा बिलाइनि जोङो जि बेगफोर बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा जिनि जलंगाफोरखौ जोङो बाहायनो हायो। बेफोरावनो जोङो माल बुस्थु बा मुवा बेसादफोरखौ जोङो लायलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो ओ बुंनो हायोदि जोङो ओ जे प्लास्टिकनिफ्राय बाहायनाय बेखौ जोङो एसे जानगाराव दोननो हायो आरो। थिग बेबायदिनो आरो दङ जोंहा दैनि गिबिनाय नोंथाङा सिगाङाव बुंलखाबाय औ नोंगौ दैयावनो बायदि थैनाय जिब जुनारफोरखौ जों गारहरलाबायो जानला मानला बेखौ जोङो गारहरा लाबानो बेफोरखौ फबोबा मोजां जायो। मानो होनोबा दैया जोंहा गेबेंनायजों लोगोसे बारहावायाबो गेबेङो आरो दैयाव गारहरा लाबानो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा ओरैनो हाग्रा बंग्रा बायदिसिना लामा सामा जिंफोराव गारना दोनलाबायनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरजों मा जायो खाथिजों सोरबा थाङोब्लानो बेनियाव मोनामनाया डाइरेक्ट हाबफैयो बे मोनामनायफोरजों जोंनियाव मा माखासे बेरामफोरा जानो हागौ आरो आथिखालाव नुनो मोनदोंदि जोंहा जि आबहावा गुबुंनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे सुबुंनियावनो मा मा जादों बिगुरनि बेराम बिगुरनि बेरामफोरखौ जों जानाय नुनो मोनो माननाय बायदिसिनाया बा दादु जानाय बेफोरखौ आरो लोगोसे हां लानो हायै बेखौ आस्थमा होनना बुङो बेफोर बेरामाबो गोबां सुबुंनियाव दानि मुगानि सुबुंफोरनियाव गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोंहा दंबावोदि माखासे रासायनारि मुलि होनाय जोङो मैगं थाइगं जायो मैं थाइगंखौ जानानै जोंनि गोबांनि सुबुंङा देहाफोरा दुरबल बा माबा माबि जानायफोरखौ जों नुयो। ओ बिदिनो आरो जोंहा बेमार आजार जानायफोरखौ जों नुयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जि जोंनि ओ बे आबहावायाव थानाय माखासे जिब जुनार जिब जुनारखौबो सोरबा सोरबा बुथारलाबायो बे जिब जुनारखौ जोङो बुथार नो नाङा आसलथे मानो होनोबा जिब जुनाराबो जोंनि आबहावायाव जोंखौ मोजां सांग्रांथि लाखिनायाव गोबां बिहोमा होयो जुदि माबा